खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ
अ दुब्लि बारियाव फैदों आङो
औ माइ नायनो थांदों?
माइ नायनो आं दा बेनो दुब्लि बेनो न'आ आंना दुब्लि बारियावनो न'आ
ए औ। दुब्लि खाथि ना मोनलाबायाखै दुब्लि बारियाव सिगां बे अबेबा अबेबा माबानायफ्राव ना मोनलाबाया नामा नोंसिोरनिथिं?
ए सिंनि मागुरफ्रा एसे खम।
ए-ए-ए बेलेग बेलेग ना मोनो आरो ने नास्राय एरि?
अ नास्रायफोरखौ मोनो ना बोथिया।
उओ ओ ओ ओ।
दा दैया रानदों दब्लायसे बे हाखर दं दुब्लिनि गाबोन सारगोन आं।
ए मोनगोन ना दैफ्रा ओरैनो गिदिर जाथारो नामा?
दैया जोंनि बे ओनसोलाव बिदि दै गिदिर जाया।
औ। सान्दुं दुंबा अखा हाबा मोनो ना सान्दुं दुंबा मोनो नाखौ सान्दुं दुंबा नामा?
सानदुं दुंबा मोनो।
ओ अबा अबा जायगा जायगा अखा दैबानाफ्राव ना मोनो नालाय बेखायनो सोंदों आरो।
ओ बे अखा हाबाबो दै एसे एनै जायो जायोब्ला सेन सायोब्ला मोनजायो।
मोजाङानो इदिबा जायगाया, जोंना ओरै दै गैया। दैनि थाखायनो बिराद माबा जायो जोंना बिदि दैमा आरि गैया आरो।
उम उह। जोंनिया दैनिलाय एसेबां बिदि आंखाल जाद्राया जानायालाय।
उम। गोरान खेथिनि थाखायल' मोजां जाहैबाय जोंना बिथिंजाय हायानो बिदि जाहैबाय आरो दैनि थाखाय एसे माबा जाहैबाय ओमफाय बिदिनो बेलेग बेलेग खेथिफ्राथ' गासिबो जाजोबोआनो बेल' आरो खालि
उम‌। नोंसिनाव हरैजाय होमबा हाजो सेर जायो नामा?
औ बिदियानो होननांसिगोन हाग्रा मानास हाग्रा सेर जायो।
एह हाग्रामा मानास सेरनि
एक किलमिटार बायदियानो जाया जोंनिया। एक एक किल'मिटार बायदियानो जाया जोंना हाग्राया खाथि खाथियावनो हाग्रा खाथियावनो। बेखायनोथ' बैसोरबो फैयो मैदेर फैयो। बेखायनो एखमबा सम सम दा ओ फैनाया दामानि फैथाराखै आरो नै दाखालि बावैल' खनसे फैफेरदों ओमफ्राय फैथाराखै।
आ
जेरावबो बेरायनो मानो थाङाखै नामा आदा?
बेरायनोथ' बिदि दा प्रग्राम गैथ'वा।
हम।
बाहेराव बिदि थांनाय जाथ'वाखै।
उमह। सिगां दाख्लै थांनाय बैसागु फोरबोफोरखौ बोरै बोरै फालि हरनो हाखो आदा?
बैसागो फोरबोआथ' जोंनिया ओरैबायदि गोगोम जायो गामि दख्रायावबो जायो। बेनिफ्राय ओरैजाय दखरा फरायसा आफादफोरनि बानजायनायाव जायो। बेफोराव बाहागो लायो। एग गामि गामि खोनासंनो बालायो।
उम।
दामनाय मा दामनाय
उम नोंसिनि बे अदालगुरि साइदआव एसे एसे एसे खोनायो माने बर'फोरा बांसिन मेख्ला गाननासो थायो नामा नोंसोरनिथिं?
अह जोंना बे हासुं दख'नाया।
जोंनिया बेखौसो बांसिन गानो ओमफ्राय गुबै लांगा दखना गाननानै थाबाय थानाय हुदा गैया जोंनि
उम बर'नि माने बे मोनसे हारिमु नालाय बे लांगा दखना गाननानै थाबाय थानाया दखना लांगा होनो नों सोरबा सोरबा जायगायाव लांगा होनोब जोंथिं दख नाखौनो डाइरेक्ट होनो आरो ओमफाय जोंनिथिं थ बे एरियायाव जों बे बिजनि एरियाव बांसिन दखना खौनो गाननानै थायो आरो
औ जोंनि मानसिफ्राबो लांगा दखनासो होनना बुङो
लांगा दखना होनबा जा इखौनो सानजारि होननोसैलाय सान सान सानजारि होनोसैलाय आरो जोहा लांगा‌ होनबा जोंना मानि दखनायानोथार होनो आरो जायगा लानानै जायगा इदिनो जाहैबाय सोदो बा माने जोंनिया पियर लेखाफोरनिजों बांसिन मिलायो आरो दा जों रायलायनाय सोदोबा
उम उम उम आ बिदिनो थुनलाइगिरिफ्राबो बिदिनो ओ रावफोरफोरखौ एसे सोफादेरजोबनाय जाबाय खारन सोलियो नालाय बेफोरो रावफ्राबो जोंनियाव लांगा दखना नोंसिनियाव दखना दखनाथ दखना अनेक दखना दोङो बबे मोनसे दखनाया बिदि जायो आरो
ओह होमबाबो जोंदि बे दखनाखौनो दखनाखौनो होनो आरो
उम लांगा होननाय लोगो लोगो लां लां गुवार गोलाव गिदिर बेखौ लांगा होनना बुंनाय जाबाय दखना बेखौ लानानै लांगा दखना
ओ आमफाय जेनेबा बैसागो फोरबोखौथ फालियो बे बैसागो फोरबो फालिनायफ्राव जेनेबा जोंनि हारिनि द्रेसाथ' जोंना जेनबा ब्लाउस गोजा ओमफ्राय बे दखना गोमो खालारनि बिदन फारसा गोजा बेबादि बेखौ बांसिन बाहायोना ओमफाय बेफोरबाय‌ दियालाय सोलिगोना सोलिया जेनेबा बैसागो सिजोनफ्रावबो
एह सोलियो
ना इदि माबा हाह हासुं ना माबाय मा फा होननायखौनो गानो नामा
गैया गैया बैसागु समाव बेखौ गाना बेखौ गाना बुरिफ्राबो बैसो जानायफ्राबो गानो लांगा दखनाखो बे राभा थथ्लाफोरासो मायो गानो
ओं ओं
गाननांगौबो जायोना बरनि बे मोनसे दखनायानो जोंनि बरनि नेरसोन जाहैबाय नालाय बे आरो बैसागो फोरबोआ जोंनि बरनि मोनसे बेथ' हारिमुआनो जाहैबाय नालाय बरनि मोनसे माबा जाहै हैबाय नालाय फोरबो जाहैबाय नालाय बेफ्राव ओ गावनि हारिनिफोरखौ उम उम गावनि हारिनिफोरखौ गान नांगौआनो जायो आरो ने बिदिनो ज' ज' मोसानाय मानाय मागिनाय बेफोर सोलिबावो नामा आदा मोननिथिं दाबो?
गामियाव
थांनानै बिदि मागिनायफ्रा एसे खम जाबाय
उम
बेखौ दायो आं दख'रा फरायसा आफाद फ्रा गिदिर गोलावफ्रा माने गारि लानानै गुबुन गामियाव बे मास्टार मावनाय साख्रियाव सरकारि साख्रि मावनायफोरनाव थाङो।
खाम सिफुं लानानै दामनानै मोसानानै रंजाना फैयो। खिन्थु गामि दख'रानिफ्राय बेबायदि गुबुन दाबसे गामियाव थांनानै बिदि खाम सिफुं लानानै मोसाहैनाय बिदि बिमाया गैथ'ला आजि मथा मथि जि बोसोरसोआनो जाबाय बि जि जिबा बोसोरसो जाबाय होनदां बियो गैला।
जोंनिथिंबो बिदि गेदेर गेदेरफ्रा ओंखारा ओंखारनाया एखमबा बे उन्दै उन्दैफोरा एसे ओंखा रो आरो उन्दै उन्दै एखमबा सेंग्रा सिख्लाफोराहो ज' ज' एसे ओंखारो ओमफ्राय बे ओरैनो गथ' गथ'फ्रा बिदिल' ओखारसै बांद्राय एसे खमायबाय गोदोफोरनि बायदिद्राय नंला आरो बिदि गोदोफोरदि जि हरख'लायनो हायि माबायोमोन ना बयबो बुरैनि बुरै बोरायनि बोराय ज' ज' लोंनाय मानाय लोंनाया सोलिखायो दा दाबो
सोलियोलै बे बैसागो बोथोराव
उम बेनाव एखमबा बेनाव एखमबा ने
औ
जायहा दंबा दं होबाय गैयाबा गैया गैया आरो
उम लोंग्राया लोंबाय आरो जाय फ्रा जौ बानायदों बिसोरो होबाय।
ओ
उम
बिदिनो जोंनिथिंबो दंनायफ्रा होबाय गैयिफ्रा गैला बिदिनो आरो
होमबा सोरहाबा दङबा मालाय होनो होननानै खायसे बायदिया ज' लोंहोनो होननानै बानायखाथारोना संखायो नालाय। बेफोरखौ मोनो आरो। बेफोर होयो ओमफ्राय गासिबोथ' होथारनांगौ बे नङा गासिनावबोथ' थागोन बे नङा नालाय।
बेबादि माखानाय गैया
उम उम
गावबा गाव गोसो
औ जायगा जायगा दाबो नुयो सोलियो बिदिया माने फाला बदल फाला बदल बिदि लोंलायनायफोरखौ नुयो आरो जायगा जायगा। ओ ओ गाव गावबा गाव जायगानि माबा जाहैबाय बेफोरो
उम जोंनि नैबे ओनसोलावथ' बिदि गैलानोदे फ्राय गोमाजोबबायसै बेखौ गारदोंसै।
आदाना दाबो थाक्स ओंखाराखै नामा होमबा?
हा?
नोंना बे फन हरजाग्रा थागसा ओंखाराखै नामा दाबो?
ओंखारबाय
ए ओंखारबाय दिनै ओंखारनाय ना ओ दिनै ना माला मैयाफोरनो ओंखारनाय
रोद गोबाव जाबायानो गोबाव जाबाय हरनायसो जायाखैमोन समखौनो मोनाना
हरनो हागोन दे बेनोला गोबाव टाइम दंना लासैनो हरबाय थादो बारा माबा बाबो सोरनावबा सोरनावबा बुजाया फनानो रिंबाबो रिसिभ जाया माजाया बिदि जायोना इदिब नाथाय लस जानाय माबायो जिर' जिर' ओंखारना होनसैना ओमफफ्राय रैहनै लस जानो एसे ओरैनो लिमिट दंलायोबा बारा बुरजासिमबो मोनाबा
गैया बेनोथ' जारला जायो
ओ ओ बेयावनो सोरोजोंबा नों रायलायनो मोनाबानो बेयो गैला मालाय सासेनिया थांखायो आरो थाख
थांखायो आंनथ' साथामनि जाबायबा
औ आंना दस दसजोन उम दस जननिमोन गासै बेयाव मोनथामसोआनो दावदै फैदों मानो होनबा फना सोरनावबा रिंहयो रिसिभ जाया आरो सोरबा रिसिभल' खालामो जेबो खोनाफै या उम बे टावार नांलाबा
उम होम होम बेन्थ'
इदियाव एसे माबा जानो नागिरो आरो ओमफ्राय नों खोथाखौ जेसेनो खरा खरा रायज्लायनो हायो बे बाथ्राजोंसो लायो नालाय मोनसे मोनसे बाथ्राजोंसो लायो नालाय बिसिनो खरा रायज्लायनो हायो बुरजा मोजां रायजलायनो हायो बे मोजांसिन जायो आरो इसे
उम उम उम
गोदान गोदान गोदान ओ गोदान गोदान बा ओं बिदिनो सोंलायनाय मालायनायबासो बाथ्रायाबो ओंखारलाङो नालाय नोंबो आंबो जेबो सोंनो रोङाबाथ' ओंखारलांला औ मोनसे नङा मोनसे सोंलायलायाबा
उम रायज्लायनायनि आयदा फारि बानायनानै लानांगोन अब्लाना थाब थाब जागोन
ओ मा ओंख्रि मोनजाखो आदा दिनै सानसुआव
आंनिया खुमब्राजों बेनिफ्राय दालिमोन बेनिफ्राय भिन्दि आलु
उम जोंहा ओंख्रिखौनो बुरजा सङासै दैै अमा बिबु लाबोदोंमोन अमा बिबुखौल' फाजा एवनानै जालाबायबाय
ओ
ओंख्रि बुरजा सङासै जेबो ओंख्रि संदेरासै बे फाजों अमा बेदर फाजों जाबाय
उम जायो बेजोंबो
जानाबो उम बिदिनो बेदर जानो होनना बुंनायमोन आं होनबा दिनैथ' अमबासिनि फोरबो फोरबो हिसाबैथ' दिनै जाथ'ला होननानै दोनबाय आं
उम माने जोंनिया बाथौ आरो जोंनियाबो बाथौ बर' बाथौआ बे आरो बर' बाथौखौ जोंनिया ओमफाय जोंहा जेबो इदि माबाया आरो जेनेबा बिस्थिबार समबार सुनिबार सोरबा जायाना ओमफ्राय जोंहा इदि हाया आरो बो जाफेरैखायनो हानायबो जालायलाङा ओरैनो जाबाय थानाय जायो आरो मोनजाबो जायो मोनजायाबो थायो ओमफ्राय बिदिनो बाराय लानानै बिदि बन्द' खालामलायनाय गैया आरो जोंनिया जोंनि आरो बे बर' उम
मंगलबाराव बन्द' खालामो बेनिफ्राय आरो फोरबो फोरबा
ओ ओमफाय जोंनियादि हनै बे बोरलि बाथौफोरनिया नों फुजा फानिबानो ना बेदर जाखायो बा बे जौ लोंनाय मा लोंनायजोंसो जाखायोबा ओमफ्राय बेखायनो माबालायलांला गारनाय जालायलांला आरो माबा मोनसे न'खरफोर जाबालाय ओरैबायदि बिदि गारांगौ होनबा गारगौ खा ओम द जानायाब जेबो जाफेराखै नाल मजै मज सलिासिनो बिदिनो जानायाबो मोनजाबानो जायो मोनजायाबानो गैया बाराय गैलाया आरो
उम
आदा बिदिबा नै दोनजासिगोनसो।
दे दोनजासिगोन दे। दे दे।